नोंथां खोनादोंना औ मा खालामो औ मा खालामो नोंथां दायो?
हा
मा खामगासिनो दं होनदों आं
आङो दायो ओरैनो दङ।
ए आंनि आवाजआ माने मोजां फैदों ना क्लियारै?
औ फैदों।
अ-अ दा नोंथांजों आं फन खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांजों जुदि नों नोंथांनाव नोंथांनियाव सम दङब्ला। औ सावरायजागोन ना? औ-औ होनबा जों जानाय लोंनाय बा मैगं थाइगं माने जों मा होनो न'आव गायनायनि अनगायै मानिे हाग्रानिफ्राय मोननाय मैगंफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै खो मा नोंथां। औ माने जोंनियाथ' मा होनो मैगंफोरखौथ' मा होनो बुहुत गायो गायनानै जुदि जों आरो गायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जों माने मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो गयालासिनो माने मिथिंगानिफ्राय मोनो जेरैहाय जोङो दिंखिया मैगं बेफोरखौथ' जों गायनाय जाया नङा होमबा?
औ
जारि, खानसिंसा ओमफाय मानामुनि बिदिनो दाथ' दैज्लां बोसोर सिबुं मैगं मोनो बिदिनो आरो खिफि बेन्दों बुहुत जोंनि जि मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो बेबायदिनो बे मैगंफोरनि गेजेरावनो आरो बे बेफोर माखासेया माने मुलि महरावबो जों बैफोर मैगंखौ जानो हायो देहानि थाखाय खाय मोजां जिहेथु जों नै खिफि बेन्दोंखौनो बुं जेनेबा उदै सानायफोराव आरो माहोनो जेनेबा सान्दुं नाङोबा माने उन्दुनो ओंखारबाय थायोबा माने बेफोरखौहाय खिफि बेन्नोखौ गानोबा माने सान्दुं नांनाया एसे खारो होननानै मिथिनो मोनदों आरो आङो आरो बेनि अनगायैबो मा होनो बे मा होनो जोंनि ओनसोलाव माने खानसिंसा होनना बुङो गुबुन ओनसोलाव माने एसे मुलि महरावनो माबायो आरो मैगङआ जाजायो जेनेबा गन्थंनि थै गुननाय बा चाइनिस बेफोराव माने हामो होननानै मिथिदोंमोन आरो बेखौ आरो मानि मुनिफ्राबो उदैनि बेराम बिगुरनि बेराम बेफोरो माने जोंनि देहाखौ माने ओंख्रिजों लोगोसे जोंनि देहाखौ माने मोजां खालामो आरो बेफोर मैगं फोरा। नङा होमबा ओं नोंथाङा मा होनो मिथिंगानि मोननाय मैगं थाइगंफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ नोंथाङानो दानिसो फोरमायलांबाय दि जोङो ओ गाय माखासे मैगंफोरखौ गायालासिनोबो मोननो हायो होननानै नोंगौ। जोङो माने गोबां मैगंफोरखौ जोङो न'आव गाया आरोखि जोङो हाग्रा बंग्रा बिदिनो बायदिसिनाफोराव हाजो हालाफोराव नागिरनानैनो जोङो मोननो हायो जेरै जोङो नोंथाङा दहायनो बुंलांबाय खिफि बेन्दों खानसिंसा मान मुनि होननानै ओ नंगौ जोंनि देहानि थाखाय बे फोर मैगंफोरा जबोद गोनांथि ओ जोङो बे खौहायो मुलि महरैबो मोननो हायो। जोङो बे ओ बबेबा बबेबा ओ माबा मोनसे जानायफोरावबो जोङो बाहायनो हायो आरोखि बेफोर मैगंखौ। नोंथाङानो जेरै दहाय खानसिंसाखौ बुंलांबाय ओ जोङो गन्थङाव थै गनायफोरखौ सोखानो हायो होननानै आरो जोङो बिनि रोदाखौ बियो हाथाय सानायावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओ मानोना नोङो गोबां हाथाय सानानै माब्लाबा समाव थानो हाया जायोना ओ बेनि थाखाय बे खानसिंसानि रोदाखौ जोङो ओ हाथायाव हायो होनानै लानांगौनो आरो ओम बा सोरबा सोरबा देनानै होनानै लायो बिब्दिनो बिदि खालामबा हामो। होननाय खोनादों आरो ओ जोङो जेरै नोंथां थाङाबो बुंलांबाय गन्थङाव थै गनायाव देनानै होबा हामो होननानै नंगौ। जोङो गोदोनिफ्रायनो माने बे खानसिंसाखौ हाय बेफोरबायदि देनानै गन्थङाव थै गनायफोरखौ हाय सोखानायखौ नुबोनो मोनदों। ओ जोङो लोगो लोगो फोरमान मोनखानाय आरोखि बे बिफांजों आरो जोङो बेजों लोगोसे बे खानसिंसा बिफांखौहायो जोङो ओंख्रिबो जायो आरो आलुफोरजों। फ्राय एवनानै होनबा बिदैफोर बायदिसिना दाउसाफोरजों हाय जोङो बिदै खालामनानैबो लोङो। ओ बिब्दिनो औ बिब्दिनो जोङो खिफि बेन्दोंआबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां। जोङो ओ खिफि बेन्दोंखौहाय ओ एवनानैबो जानो हा यो आरो दाउ फिसा फिसाफोरजों जोङो लोमजाबा ज्रोम एसे बानलु होनानै जोङो बेखौहाय बिदै फुदुंना लोंनांगौ नङा होनब्ला। ओ बिब्दिनो जोङो माखासे मैगंफोर मोननो हाबावो जोङो थाराय बेफोरखौबो जो जोङो जायो। ओ बियो माने थालिर फस्ला बायदि आरो जानोबो जोबोद गोथाव बियो बेदर जों बा गुबुन मैगंफोरजों होफाला देरनानै आरो जोङो मोननो हाबावो ला लाफा सायख' लाफा सायख'खौथ' बेदरफोरजों ओरैनो होनानै जाजानायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनो बा ना फोरजोंबो जाजायो। ओ बिनिफ्राय जोङो फुंखा दङ फुंखाखौबो जोङो बिब्दिनो जानो हायो आरो बिनि उनाव दंबावो जोङो जोग्लावरि-जोग्लावरि खौथ' जोबोद बयबो बांसिनानो गोथाव मोनो। औ ओ माने बियो दाउजोंहाय संनानै जाबा जोबोद गोथाव जायो बे मैगंआ बिबदिनो जोंनि बर'फोरा गोबाङैनो बे फोर मैगंखौ जायो आरोखि नागिरनानै आरो जोङो ओरै मोननो हाबावो थास'- थास'आथ' गोबांनो जागायनायनि फ्राय जोबजासिम जाजायो होनजायो माबा ओंखारनायनि फ्राय थास' बिसं होन बिथ'राय होन बा थास'आइथिं थास' बिबार बा थास' फेन्था बेफोरबायदिनो जोङो थास'खौ गोबांनो मोनजायो आरोखि जागायनायनिफ्राय जोबजासिम।
औ
नाथाय जोङो थास'खौहायो बिबारखौहायो दैज्लां बोथोरावसो मोनजानाय जायो ओ दैज्लां बोथोर आरो थास'आइथिंफोरखौबो बेफोरावनो बांसिन मोननायखौ जोङो नुनो मोनो बिब्दिनो जोङो ओ उसुमै मैगं बे फोरखौबोथ' जोङो जानांगौ नङा ओनब्ला? सालायफोरनि थाखाय जोङो उसुमै मैगंखौ जानांगौनो आरोखि। ओ जोङो बिब्दिनो ना बिदै बा दाउफोरजों बेखौबो संनानै जायो आरोखि जाहाथे जोंनि सालाय फोरा मोजाङै थायो औ बेनिफ्राय बिब्दिनो माइसुन्द्रि होन ओ उम दंबावो आरो बिदिनो फुदिना जोङो बेफोरखौहायो ओ बाथोन देनानै जायो। आरो औ गोथाङैबो जानो हायो आरोखि बिब्दिनो नोंथाङा दहाय बुंलांबावबाय माना मुनि जोङो माना मुनिखौथ' ओरैनो गोथाङै सिफ्लेना जायोब्लाथ' जोङो जो बोद मोजां गोथावैनो मोनजायो सिफ्लेनानै जायोब्लाबो आरो ओंख्रिबो जाजायो। आलुफोरजों बायदि बायदि मैगंफोरजों होदेरलाबायायनानै जाजायो। जोबोद गोथाव आरो माना मुनिया बेखौ जोङो माइ गायखांनायनि ओ गोजां बोथोराव मोनो आरो बे माना मुनि खौ जोङो दैलांबाथाय दुब्लिया दै थानानै बे खौहायो मोननाय जाया आरो मैगंखौ। ओ ओ नोंथाङा बिनि बारैनो एसे फोरमायबावनो हागोन नामा?
औ दाथ' नै दैज्लां दैज्लांआव ओ मानो मानो दाथ' दैज्लां नालाय जों आरो बिदिनो हाग्रानि मै दा जानो दा सिबुं मैगंना माइ गायनाय सम नालाय दा दैज्लां माने दैज्लांआवसो मोनखायो नालाय सिबुं दा मैगङा मानो सिबुं मैगंखौ जों फाजाफोर जानो ओरैनो माने बायालासिनो माने जों इफोरखौ मोनो आरो आरो इनि अनगायैबो जों सिब्रु मैगं आरो मा होनो दाउ फेन्दा दाउ फेन्दा दाउ मा होनो आरो एलाइसि इफोरखौबो जों मोनो आरो एलइसि फोराबोथ' माने जोंनि इफोरबो माने मुलि लि बायदियानो होनजायो माने।
औ मेगननि थाखाय जोबोद मोजां आरो। औ नों थां नोंथांनिया मोजाङै खोनाफैयासै औ। ओं थाबथादों। थाबथादों दायोबो।
उसुमाय जा इफोरदि मैगं माना मुनि लगायना माने जों दाउ जों रोसि लोंनानै माने ग'गा मोननाय गुजुनाय बा लोमजानायफोरा स्रां मोनो आरो माने इफोरखौ जायोब्ला जोङो। औ आरो बिनि अनगायैबो गोबां मैगं दंबावो जोंहा मा होनो जेनेबा जोङो ओरैजाय मा होनो उम बासिखा बिबार बा मोननै रोखोम गुफुरबो दं आरो गोजाबो दं गोजाया गोखासिन जायो आरो। आरो बिदिनो जोंनाथ' उम। फाथो फाथो मेगं मोनो फाथोखौथ' जों फोराननानै मा होनो ओरैनो गोथाङाव फाजा जायो आरो बेनि उनाव फोराननानैहाय जों नार्जि महराव मोननो हायो। जायखौ जों जों अमा बेदरजों बेफोरदि जानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिनानो जों माने अमा। फोरजोंहाय माने जानायखौ मोनो आरो मा होनो अमाजों संबासो माने थावनायाबो। मोजांसिन जायो नालाय नार्जिनिया बेनिखायनो नार्जि अमा। मुंदांखा आरो जोंनि बर'नि मेगं होननानै बुङोब्ला आरो बेनि उनाव दा आरो ओजाय बुंनो थाङोब्ला मा होनो खोरदै खामरेंगाबो होनोना? बेखौबो जों। माने नाफोरजों रोसि ओरैनो बाथोन बायदि एवनानै जायो आरो।
औ।
फोरखौ जों माने नाफोरजों। आरो एम्फौफोर जों इफोरबायदि आरो अन्थाइ बाजाबजों। मा होनो बिदिनो। जोंनि मा होनो बर'फोरनि माबायाव दं नालाय माने। अन्थाय बाजाबजों एनजर बेदर, दौस्रेम। जों मा होनो एम्फौ इफोरबायदि एम्फौ लाथा बायदि नै जोंनियाव मानि। बर'नि मोनसे मेथाइबो दंखायो नालाय बेफोर मैगंफोरा माने। मिलाय खानाय आरो माने माजों जाबा माजों गोथाव जायो। माने जों बर' सुबुं माने संनानै जानो रांगौ आरो आरो। बिनि अनगायैबो गोबां। गोबां मैगं दङ' बाथोन जाजानाय आरो नोंथाङा बुंलांखाबाय थास'खौ थास'नि बागैबो आरो। बेनि उनावहाय आरो दंबावो जोंनिया बिदिनो दा दैज्लां नालाय जिंखा। बहल, जोगोनार, खुमब्रा बेफोरखौ मोनो आरो दा। खुमब्राफोराबो माने थिनानै। दोनना जाजायो आरो माने बोरायाव माने गोथाव जायो होननानैबो बुंनो हायो। माने हांसो। फोरजों जाजायो माने थिनानै दोननानै जायो आरो। माने खुंमब्रा होननो हायो। नोंथां होमबा दिनैनि सावरायनाय आयदायाव बेखिनिनो। समाबो जाबाय जोंनिया।
औ आंबो दसे थानानै ओंखाम जानोसै। औ बिब्दिब्ला आंबो दसे थानानै ओंखाम जानिसै। दोनथ'नोसै दे बिब्दिब्ला।